औ
मा खालामदों नोंथाङा,
ओरैनो दं नोंथां,
ए आं दायो नोंनाव मोनसे बाथ्रासो सावरायनो होननानै आयदा सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां बुंलाय
सावराय जागोनना?
औ सावरायजागोन
अ बिदिब्ला जोङो गेलेनायजों लोगोसे माबोरैहाय माने देहाफोरखौ फिट लाखिनो हायो होमबा जोङो देहाखौ माबोरै मोजां लाखिनो हायो बिनि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा? दा
औ जागोन,
औ जोङो जेनेबा गेलेनायजों लोगोसे जों माबोरै देहाखौ स्ट्रं लाखिनो हायो मोजां लाखिनो हायो बेमार आजारनिफ्राय जोङो माबोरैहाय रैखा खालामनो हायो दा बेफोरनि सोमोन्दै रायलायसै आरो जोङो, ना
औ
दा नोंथाङा ओरैनो गेलेनाय मा मा गेलेयो फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथ' बाराय गेलेनायानो जाया अब्लाबो गुबुनफोरनि देहायारि प्रब्लेम, खौ नुनानै अ माखासे देहाया इस्ट्रं एबा गोरा जानाय जाथों होननानै गेलेनायखौ नुयो आरो औ
माने गेलेनायबा, गेलेयोब्ला जोंना देहाया बिराद इस्ट्रं जायो आरोना
औ अ बेलेग बाथ'
हाआ
बुंलाय नोंथां
दा जेनेबा नोंसोरो हिनजाव हिसाबै जेनेबा काबादि, काबादि गेलेनाय जों लोगोसे जोंहा मा मा देहाया फिट जायोबा जो मा मा मुलाम्फा जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ फरायसालिफोरावहाय ओ सिगां ओ बांसिनानो काबादि ओमफ्राय ओ इजिक मिजिक लोगोसे जोङो गुद गुद लोगोसे गोबां बायदि बायदि रोखोमनि खेला गेलेबोदों आरो नोंथां औ बिनि अनगायैबो जङो ओ माखासे खेलाफोरखौ जों जिरायनानैबो गेलेनो हायो जेरै ओ गद गेलेनाय ओ हासिब गनसे दोनखुमालायनाय आरो ओ बिदिनो गोबां ओ आं बांद्राय गोसोआव गैला आरो ओ दा दानि बेलायाव नुयो आंङो ओ जेन देहाफोरखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय क्रिकेट फुटबल भलिबल बेडमिन्टन बेफोरखौ गेलेनाय नुयो आरो
औ
दा ओ समजों सम आरो बैसोजों एथबां बिदि देहानिबो ओ प्रब्लेम जानानै फैयाखै नालाय ओ जोंनिख्रुइ बैसो जासिनाय बा आबै आबौमोनखौ जोङो नुयो जे फुं फुङाव थाबायनाय ओ बेलासियाव खारनाय थाबायनाय माने बेफोरखौ बांसिन नुयो आरो जाहाथे बिसिरनि मोदोमा ओ जेबो प्रब्लेम जायालासिनि स्ट्रं राफोद थायो औ
बिदिनो फुङाव थाबायनाया बिराद मोजां आरोना
औ फुंआव थाबायनाया जोंनि थाखाय मोजां। फुंनि बारहावा आरो लोगोसे जेब्ला जोङो बियो अब्ला जोंनि मोदोमाथ दल थायो नङा होमबा अब्ला थैया जोंना जमा जाना थायो जाहैदों लाथा खानाय बेखौ फुङाव सिखारनानै बारहावा जानायजों जानायजों लोगोसे जोंनि थैखौ खा जा होनांगौ जाहैदों नोंथां।
औ औ औ।
नि बार आरो बेलासिनि बारा जोंनि मानसिनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां मोजां होननानै आं खोनायो बिनि थाखायनो जोंहा गोबां सुबुंफ्रा फुं आरो मोनायाव आं थाबायनायखौ नुनो मोनो।
औ बिदि थाबायनायजों जों गोबां जोंनि देहाया स्ट्रं थायो आरोना
औ ओ जोङो देहा देहा देहाखौ जोङो दुरबल दुरबल एबा मानो होनोबा जेबो जों खामानि मावनो गोसो जायैनि जाहोनानो जाबाय जों जे जोङो न' सिङाल जे न' सि उन्दुनानै थाबाय थाबा जे न' सिंनि बारहावाखौल' जेनेबा दाथ' खारेनि बेफोरबायदि फांखाफोरखौ बिनि बारखौ खौल लाबाय थाबा जोंनि देहाया गुदुं एबा माने दुरबल जायो माने जेबो खामानि मावनो गोसो जायो गिलिर जायो नङा होमबा नोंथाङा? बिनि थाखायनो आं सानो जे ओ‌ नोङो जेबो गेलेयाब्ला जेबो थाबायाब्लाबो माने खामानिफोरखौ जे मावो। ओ स्रां यै आरो दुगैस्रां लोबस्रां थायो आरो बा दानि जेनेबानि नेचारेल बारहावाफोरखौ जायो लोगोसे जोंनि बिफां साया सिङाव जिरायनानै थायो आं बेखौहाय नुहुरो आरो‌ जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावो। अब्लाबो जोंनि देहाफ्रा स्ट्रं आरो राफोद थागोन।
औ ओ दायोथ आरो आबादारि आबादारि बिराद बुंजायो ना‌ बिसोरो जानला मानला लोमजायाबो बेमारबो जाया खिन्थु‌ साख्रिआववला बायदिसिनाफ्रा गोबां बेमार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो ना
औ आरो जोंनि गामि एरिया ओनसोलावहाय जे मिथिंगानि मोजां बारहावा मोजां अक्सिजेन मोननायनि जाहोनाव जोंनि देहाफ्रा स्ट्रं आरो राफोद थायो। ओ टाउन एरिया ब बिफांनि खमि लोगोसे गारज्रि बारहावा गारजि गेस फोरनिफ्राय गाज्रि बारहावा गेस फैनायनि जाहोनाव बिसिनि मानसिफ्रा माने बांसिन बेमार आजाराव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां?
फारसेथिं आरो जानाय लोंनाय बो मोजां मोनजायाना बिसोरो
जानाय लोंनायाबो बिसोरो जे बिसिनि माने औ केमिकेल होनाय जे मुलि बायदिसिना बा नाय बेफोरखौ बिसोरो बांसिन मोनजायो आरो
औ
बेफोरनि बागै अ देहा माबायदि लाखिब्ला देहाया राफोद थायो आरो मा माबा जायोब्ला जे जोंनि देहाया स्ट्रं थायो बेखौ नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हानायालाय। जोङो दा हमना ला जोंहाथ बैसोजों खोथा थाहैबाय नङा होम बा दा जुदि जोङो हमना ला सेंग्रा बैसोबा जोङो एखदमबारे गेलेनाय जेरै फुटबलफ्राव क्रिकेटफ्राव नङा होमबा जोङो फुङाव सिखारनानै फुटबल गेलेनांगोन। फुटबल गेलेनायजों लोगोसे जोंनि आइ आथिं आखाइ माने खारनाय बेफोर बिराद स्ट्रं थायो आरो
औ
दा हमना ला गोजां बोथोरबाबो एकदमबारे खारनायजों लोगोसे देहानि माबाया गोलोमदैया गजोबो आरो ओरै
औ नंगौ।
प्रेक्टिस खालामनाय जायो बेयो फुटबल गेलेयोबा दा ओंखायनो जोङो साननो थाङोबा फुटबलआनो देहानि थाखाय बांसिन स्ट्रंसिन आरो। मोजांसिन जायो देहा गोग्गो लाखिनायाव। बेनिफ्राय जोङो सानफ्रामबो रानिं खालामनाय
औ
ओमफ्राय जोङो बेडमन्टेन बेडमन्टेन गेलेनायाबो बिराद देहानि थाखाय बिराद मोजां।
औ नंगौ।
बेडमेन्टन गेलेनायावबो जोंहा बिराद माबा दं आरो मोदोमनि साफ्रेला सुफ्रेलि नङा बा दा बिनि गेजेरजोंबो जोंनि देहाया बिराद मोजां थायो। दाथ' गरम बोथोर गरम बोथोराव जोङो उन्दुसोनाय थास्लायस्लाय नङा होमबा बेलासिफ्राव जोङो फिल्डाव थांनानै बिदिनो खारहैनांगौ बायदिसिना रोखोमनि जोङो ब्याम खालामनो हायो आरो। दा बेनि गेजेरजों जोङो मोजां देहाखौ स्ट्रं खालामनो हायो बेनि फ्राय जानाय लोंनाय होनोबा जोङो बांसिन जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ दा। न'खराव दाथ' हमना ला थाइजौ दङ खान्थाल दङ, लेसु दङ। नङा होमबा? ओ गरम बोथोराव जोङो नेम्बुनि नारेंनि लोङो सुनानै लोंनो हायो। ओ आनारस गोबां बेफ फोर नेचारेल बुस्थु अ जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो बांसिन बियो देहायाव जेबो इफेक खालामा। फिनजाथाइ होआ माने बेयाव आरो मेडिसिन गैया नालाय।
आं नुनायावथ' नोंथां जे आङो जोंनि बर' हारि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ माने बांद्राय बेफोरबायदि देहानि खस्थ' जानायखौ नुफेराखै जे ओ जोंनि बर' हारिफ्राथ' गोबां खस्थ' खालामो नङा होमबा आबाद मावो ओ आबाद ओ माइ आ अनगायैबो जोबा गोबां मैगं थाइगंनि खेथि मावो बेफोरावनो बिथांमोनहा ओ बि-बिथांमोननि बेफोरबायदि खामानि मावनायावनो माने बिथांमोननि देहाफ्रा स्ट्रं जानानै थाखायो जे ओ गुबुन हारिफोरनासो जे जेबो मावालासिनो उन्दुनानै थानाय जे अ गारि बा मथर सायाव आजादि बेफोरबायदि दावबायनायाव माने ओ जानाय लोंनाय बायदिसिना ओ गाज्रि केमिकेल होनायफोरखौ जानायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ बांसिनहाय माने बिदि देहानि प्रब्लेम जानानै फैनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
औ
दाथ आरो बिसिनो बांसिन जानाय लोंनाय मैगं थाइगं ना केमिकेल गोजासै
औ औ लोगोसे दाथ ओ गरम बोथोर सफैदों माने गोबां ओ जायबा बिथांमोननि ओ देहा लानानै देहा माने फेसार फोराथ गोबां जाखांनो हमो नङा होमबा दा गरम बोथोरजों
औ औ जायो प्रेसाराव गोबां मानसि थैनाय नुसैना दाना
औ नंगौ सोरनाबा हाइ पे सार सोरनाबा ल पेसार बेनिखायनो गाव-गावबा गाव पेसारखौ नायनानै माने बबेखौ जानांगौ बबेखौ जानाङा बे खौ नायनानै जायोब्ला ओ माने ओंख्रि एबा बेदरफोरखौ ओ नायनानै जायोबा माने गावसि नि थाखायनो मोजां आरो
औ औ नोंथां नंगौ
ओ अब्ला नोंथांनिफ्राय ओ ओ माबायदि ओ गेलेयोब्ला मा मा खालामोब्ला देहाखौ स्थ्रं लाखियो आरो मा मा जानाय ओ मैगं एबा फिथाइ सामथाइ जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ
औ अब्ला ज जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ
दोनथलायनोसै नामा
औ नोंथां दे
दे दे